औ खोनादोंना नोंथां।
औ।
ओमफ्राय आं औ दङ आं मोनसे माबा सावरायनोसो नोंजोंहाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां।
नोंथाङा टाइम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां आंबो ओरैनो फ्रिसो दंखायो नोंथां।
उम। ओरैनोथ' जों जेनेबा जानाय बे जानायाव थोङो गोबां बायदि रोखोमनि गोथाव उम फिथाइ सामथाइ बा बायदिसिना खाजाफोर बा ओंख्रिफोर
औ।
बानायनानै जों जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जानानै जों मोजां मोनो दा आं बेखौसो सा सावरायनो नागिरदों जोंहा जानायजों लोगोसे उम बायदिसिना फोरबोफोराव माने माखासे बुस्थु लोंनानै रंजायो जेरै जोंनि जैे थि ओ जि आइ थेक मोननाय जेनेबा जौ दा जौखौहाय सिगांनिफ्राय मा ब्रै लोंजासिम बानायनाय जायो ओरैनो बेनि सायावल' एसे सावरायनो नामा नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
उम माने बेखौहाय एसे एसे नों खेबसेनो ससे बा आं ससे बुंनोसै नङा होनबा
औ औ नंगौ नोंथां।
उम ओरैनो नों बुंग्रोनो ना आं बुंनो
नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा नोंथां।
उम जौखौ माबोरै बानायनानै लोङो नङा होमबा हेलौ
औ औ खोनादों
ओरैनोथ' आङो जोंनि ओनसोलावहाय माबोरै बानायनानै लोङो आं बेखौनो बुंनोसै
उम
दा जोंनो जौ बानायनो थाखाय जोंनो सिगाङावनो जोंनो एमावनि गोनांथि जायो नङा होमबा
औ औ औ नंगौ नोंथां
उम दा बे एमावखौहाय बानायनो थाखाय जोंनो माखासे बुस्थुफोर जेनेबा दंफां राखेब रोदा लोखोना रोदा खान्थाल रोदा खायफा थालिर आथिया रोदा होयो आरो आगोर सिथा उम
औ
दा बेफोरखौ जोंनो नांग्रोगौ बेनिखायनो जों बेफोरखौ एमाव बानायनो थाखाय जों बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो
आरो जोंनो मेनानो जाबाय जों एंखुरजोंसो बानायो नालाय माइरं माइरं नङाबा एंखुर जों सिगाङावनो बे माइरं नङाबा एंखुर मा खेरखाफोरावहाय सुनानै बा एसे सोमनानै सुनानै
खेरखायावहाय जोङो सरद होनानै लायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा गासैबो रेडि जाखांनायनि उनाव जोङो मा माइरंखौ देग्लिग्रोनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
हम बिनिफ्राय बेखौहाय जेनेबा बरन थ'नानै जों बे आगोर सिथा बा दंफां राखेब बिसोरखौबो माने आलादायै दे देग्लिनानै लानाय जायो नङाब्ला माने सुबिदा बायदि आरोखि नङाब्ला जों माने खेबसेयैनो माइरंजों बेफोर जेनेबा बायदिसिना रोदाफोरजों समानै देग्लिनानै जों लायो नाडा़
औ नंगौ नोंथां
दा देग्लिखांनानै जों मा खालामो जेनेबा संग्रायफोरावहाय जों बहननानै दैजों सिदोमा सिदोमा गलायनानै जेनेबा लारुफोरबायदि जोङो नानानै गल गल खालामना सोरबा दाब्लि दाब्लि खालामबाय बेबायदिनो जोङो बे संग्रायफ्रावनो आराम फेनलानानै जेनेबा दोननानै थरफा थरफा दोननानै जों फोराननाय जायो खिन्थु बेनि गेजेरावनो जोंहा मोनसे मेन बुस्थु नांगौ बेखौ होनो जेनेबा इमाव खर' जायखौ जों मानि लारु बायदि बानायखांनायनि उनाव जों बे एमाव खर'खौहाय माने फुनलानानै होनांगौ। नङाब्ला मानि एमावनो जानाय नङा आरोखि बे एमाव खर'
औ।
थ' ओरैनो एमावखौहाय बेबायदियैनो खालामनाय जायो। ओ नोंसिनावबा माबायदि खालामनाय जायो?
जोंनिजोंबो बेबायदि
हम।
नोंगौ नोंथां जोंनिजोंबो बेबायदिनो बानायनाय जायो आरो दाथ' आथिखालनि जुगावथ' ग्रेन्डार एबा मिक्सि मेसिन होनो जायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेजोंबो खायसे खायसे मानसिफ्रा थाब जानायनि खम समनि गेजेरजों बे आगोर फिथा बायदि बायदि रोखोमनिखौ जों लोखोना रोदा जेरै बेफोरखौ बुथुमग्रोनानै लानानै जोङो ग्रेन्डारावबो होनाय नुनो मोनो आरोखि दानि दानि जुगाव मानि
होम
गोबां गोबां रोखोमनि मेसिनबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय जोंहा ग्रेन्डार एबा मेचिनफ्राव मिक्सि मेसिनफ्राव होनानैब्लाबो जोङो बेखौ आरामसे लासैनो दसे सम हानि लागैनो जोङो बेखौ देग्लिनायजों जेरै जों सिगां सिगांथ' जोङो उवाल गाहेनायावसो देनानै बानायोमोन नङा होमबा नोंथां। इमावखौ आथिखालनियावथ' आङो ग्रेन्डारफ्रावबो होनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ औ।
जायखौ जाय बिखौ बिसिम मोनो मोनसे जायखौ जोङो बाजारफ्राव बावबो मोनो बायनानै नङा होमबा नोंथां बेफोरजों खम समनि गेजेरजों जानायखाय बांसिन मानसिफोरखौ आङो बेफोर बायदि इउसबो खा बाहा बाहायनायबो नुनो मोनो नोंथां।
होम।
आरोबाव जोंहा जिउआथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो लोंबोबाय थानाय मोनसे
उम।
फोरबोफ्राव जेरै रंजानाय बयजोंबो मिलायनानै ज' रंजानाय मिनिला मिनिनो-मिनिनाय खुसिनि थाखाय मोनसे बाहायनाय।
हम।
जों लोगोसे जोहा बेफोरखौबो लोंबोखायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
जेरै ओंखाम गोरलै, ओमफ्राय सारादु जा खांनायनि उनाव जोहा सारादुजोबखांनायनि उनाव लोङो जौ सेरेबफोरखौ न'फ्रावनो बानायनानै नङा होमबा नोंथां।
उम
आरोबाव ओ जोंनिजों मोननै रोखोमनि जौथ' दा मोननो हायो नङा होमबा नोंथाङा जेरै जौ गोरान आरो जौ गिसि फिसायखौ जोङो फिनाय होनो नङा होमबा नोंथां।
ओ
जायखौ जोङो रंजालि बैसागु फोरबोआव न'खर न'खर हाबनानै बयनिबो संनायखौ एसे एसे साखियो नङा होमबा नों
जौ बिदै फिसिनायखौ गोदै जायो नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो।
ह
न'खर न'खर हाबै हाबै गोदै गोदै जौखौ साखिनानै लोंनाय जायो एसे एसे रंजालि बैसागुआव रंजा खुसि म मोसानानै नङा होमबा नोंथां
उम
जौ गिसिखौ जोंहा माबोरै बानायो होमब्ला जुमाय फार्स्टआवनो माइरंखौ जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो माइरंखौ आराम। सुखांनानै बा रु खायसे खायसे रुयोबो आरो ओमफ्राय बेखौ जोंहा आराम बिदिनो दोन दोनग्रोनानै आराम मथनै नोंथाङा जेरै इमाव फुनदों इमावजों लगायना आराम फुन इमाव फुननानै आराम लगायनानै दोनग्रोयो बिनि उनाव। दसे समहालागै दोननानै बेखौ जोंहा बाल्थिं एबा थख्रा जेरै थख्राफोर थायो नङा होमबा नोंथां बेफ्राव स सुमनानै दोनो जायखौ जोङो जाय जेरै बेखौ फिसिनाय बायदि खालामो नङा होमबा नोंथां। बिदै जमा जाहोनो थाखाय जेब्ला। बियो सम जायो अब्ला बिहा बिदै गनो ओंखारो नङा होमबा नोंथां
होम
बे बिदैखौनो जोङो जौगिसि एबा फिसिनाय महरै लोंनाय जायो खायसे खायसे सुबुंफोरखौ आङो नुनो मोनो नोंथां। खायसे खायसे सुबुंफ्रा गोबावहालागै समै फिसियो जे बेबो जौ फिसिनायाबो गोबाव समहालागै जायोब्ला गोजा खाला गोजा गाबनि जालांनो हमो नोंथां। जेब्ला जौ फिसिनाया गोजा गाबनि जालाङा नोंथां अब्ला बियो। बिनि गोदै बिनि रसाबबो गोबां बारा जालाङो नोंथां
हम
एखेबारे लोंबाथाय लोंबाय थानो लुबैलायनाय गोथाव जायो गोदै जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलजों बेबायदि हाबाफारिखौ मावोोना मावा जौ फिसिनाय गोबाव गोबावहालागै फिसियोना फिसिया नोंथां जौ फिनायखौ माइब्रा बिदैखौ।
नोंगौ जोंनिजोंबो माने जौखौहाय माखासे मानिे आलदा आलदा आट' जोंहाय संनानै लोंनाय आरिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि
औ
जेरैखम नोंथां बुंनाय बायदिनो। जौ फिसिनाय
हो
ओरैनो नरमेल सरासनस्रा माने जौगिसि
औ
बेबायदि आरोखि बेनिफ्राय जोङो आथिखालावहाय मा बे जौ गिसिखौहाय मावनानै मावनाय होनो आरोखि जेनाखि जों गोरान गोरान दिहुननो थाखाय जों जे आदबखौ मावनानै गोरान दिहुननानै लों बेखौहाय आरोखि उम बेखौहाय एसे उनावहाय सावरायनोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
उम
जोंहा समावबो जाबाय नङा होमबा नोंथां